औ नोंथां
खोनादोंना नोंथां?
खोनागासिनो औ नोंथां बुं
अ' दा मा खालामदों नोंथां?
आङो ओरैनो दं नोंथां नोंथाङालाय माब्रै दं?
अ' आंबो मोजाङैनो दं नोंथां। दिनै जोंनि ओनसोलाव जोबोद अखा हादों नोंथांनि ओनसोलावलाय माबादि?
हाबाब नोंथां जोंनि ओनसोलाव जोबोद गरम। अखानि नोंगौ नोंथां अखा होन्नायानो गैया। जोबोद गरम
दैज्लां बोथोर सफैनायखायनो जोंनि ओनसोलाव बार, अखा सम सम जोबोद बारा जागासिनो नोंथां
थारैनो नोंथां जों जोंनियावबो बेबायदिनो।
नोंथांजों आङो बर' हारिनि दोरोङारि न' लुनायनि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन।
औ अब्ला आङो नों थांजों फंनैसो ओ बिनि सायाव सावरायदिनि।
जागोन नोंथां।
जों मिथिगौ बर' हारिया गावहानो माखासे गोबां दोरों दङ' नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
औ दा गोदो गोदायनिफ्रायनो लानानै बर'फोरनि जानाय लोंनायनि दोरों, गाननाय जोमनायनि दोरों आरो गुबुन बायदि बायदि समाजारि आसार खान्थिफोरनि दोरों बेफोर दोरोंफोरनि गेजेरजोंनो जोङो गाव गावनि गियानफोरखौबो आरजिनानै लाबोनो हादों नङा होनबा नोंथां?
नोंथाङा थारखौनो बुंदों। थारैनो जोंनि बर' हारिया गोदो गोदाय समनिफ्राय दोरोंजोंनो सोलिबोनायखौनो जों बुंनांगोन।
औ नोंगौ नोंथां। नोंथांनि ओनसोलाव जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि न' लुनायनि सावगारिया माबायदि नोंथां फोरमायनो हागोन ना?
थारैनो नोंथां। जोंनि बर' हारिनि जे दोरोङारि न' लुनाय बैफोर माखासे आसार खान्थिफोर बा हुदाफोरा ओ गोदो गोदाय समाव जेरोखोम सोलिदोंमोन बेबायदिनिफ्राय एसे सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों नोंथां। थारैनो गोदोनि समावहाय नोंगौ नोंथां। थारैनो गोदोनि सम समावहाय न' लुयोब्ला जे बर'फ्रा दोरोङारि खान्थिजों न' लुयोब्ला माखासे नेमखान्थिफोर मानिनाय जायोमोन बा फालिनाय जायोमोन। नाथाय बैफोर नेमखान्थिफोरखौ जे आथिखालनि बा दानि ओ बिगियानारि बिथिङाव जौगानायनि जाउनाव बै न' लुनायनि माखासे दोरोङारि खान्थिफोरा सोलायबोनायखौ नुदोंसै नोंथां।
अऔ नंगौ नामा नोंथां? नंगौ नंनायालाय नोंथां दोरोङा गोबां सोलायबोबाय जानाय लोंनायनि बेलायावबाबो गाननाय जोमनायनि बेलायावबाबो गोबां माखासे गुस्लाय बोनाय महरखौ जोङो मोननो हाबाय। अब्ला न' लुनायनि थासे सारियालाय माबादिथो सोलायदों नोंथां नोंथांनि ओनसोलाव?
थारैनो नोंथां जोंनि गोदो गोदाय समावहाय बा गोदोनि समावहाय दोरोङारि खान्थियै जे न' लुनाय बियो ओ गोदोनि समाव जेरै बिथा सायख'नानै जे न'खौ गायसननाय मा बबे जायगायावहाय बा माबायदि थासारियावहाय नखौ लुनांगौ बैफोर माखासेखौ न' लुनायनि माखासे खान्थिफोरखौहाय जोङो नायनाय नायसंनायनि गेजेरजोंहाय ओ न' गायसननाय हाबाखौ जागायजेनोमोन एबा जायोमोन। नाथाय दानि बे सोलायबोनाय बा बिगियानारि गोहोमावहाय जोंनि बर' समाजाव आवबो न' लुनाय खान्थि फोरा सोलायबोनायखौ नुदोंसै नोंथां।
अह नंगौना नोंथां?
गौ नों
जोंनि ओनसोलावबो बर'फोरनि दो रोङारि न' लुनायनि दोरों एबा न' लुनायनि माखासे गोबां नेमखान्थिफोरानो जोबोद सोलायबाय नोंथां। सोलायदोंब्लाबो नाथाय न'लुनायनि सावगारिया न' लुनायनि जे जायगा बबे दिगथिं जोङो बर'नि दोरोङारि न' लुयोबा बबे दिगथिं बांसिनै लुनाय जायो बेफोरो दासिमबो बेनो बे दङ'। नोंथां आंबो नोंथांनो नंगौ नोंथां।
नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हा गोनना?
हागोन नोंथां हागोन। जोंनि ओनसोलाव बर'फोरनि दोरोङारि न' लुनाया जेब्लायबो साहा फारसेनि न'खौ न'खर गायसननो थाखाय गिबि गिबियावनो साहा फारसेनि न'खौ गायसननानै लाग्रोनाय जायो नोंथां बेनि उनाव साहा जोंनि ओनसोलाव बर'फोरनि दोरोङारि न' लुनायनि नेम बादियै साहा हानि न'आव जोंहा जेब्लायबो खथा मोनथाम खालामनाय जायो नोंथां। बै खथा मोनथाम न'फो नंगौ नोंथां बै खथा मोनथाम न'आ इसिं अखं आरो खब्रा। बे मोनथाम बिमुंजों आलादा आलादा खथा बानायनानै लानाय जायो बेनि उनाव सोनाब फारसेजों सौर न' आरो खोला फारसेजों बांसिनै गलिखौ लुनानै लानाय जायो नोंथां। दा जोंनि ओनसोलाव बेफोर दोरोंफोरा दङ नाथाय गोदोनि समाव जेरैबादि न' लुनायाव माखासे मुवा बेसादफोरखौ बाहायनाय जायोमोन बेफोर मुवा बेसादफोरखौसो एसे सोलायनाय मोननो हादों नोंथां थेवब्लाबो नाथाय जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलनि बर' हारिनि सुबुंफोरा दोरोङारि न' लुनायनि बेफोर खान्थि बेफोर आसारफोरखौ मुवा बेसाद सोलायनायजों लोगोसे सोलायनानै लाफायाखै नोंथां। जोंनि बिथा नंगौ जोंनि बिथा गायनाय न' लुनायनि जायगा थावनि बा साजायनानै लानाय दिगखौ दोननानै न' लुनाय बेफोर दास्ट बो बेनो बे दङ आरो जोंना बर' हारिनि दोरोङारि नेम बादियै सा सानजा खनायाव बाख्रि नख खौ लुनाय जायो नोंथां। नोंथांनि ओनसोलाव बेफोरबादि दिगजों खाब जानानै लुनाय माखासे नेमफोरा दंना नोंथां।
दङ नोंथां नाथाय बैफोरबायाददि नेमफोरखौ लानानै लुयोब्लाबो दानि जुगावहाय बांद्राय नेमफोरखौ खायफाया मानियो आरो खायफाया मानियाखौ नुनाय जायो एबा खायफाया फालियो खायफाया फालियाखौ नुनाय जायो नोंथां। लोगोसे गोदोनि समावहाय जेरोखोम न' लुनायाव बायदि मुवा बाहायोमोन जेरै थुरि थुरि औवा रायदों आरो न' खाबथानो थाखाय टेबोल जायफोरना दि न' लुनायाव बाहायनाय जेनाखि दोरोङारि आगजुफोर बैफोरखौ आथिखालाव बाहायनायखौ नुनो मोनलिया। दा बैफोरनि जायगायाव जे जोंहा न' लुयोब्ला दंफांनि खुन्थिया बा औवानि खुन्थिया गायसननाय जायोमोन आरो उखुम बानायनो थाखाय जोंहा हाग्रायाव थुरि हानानै लायनाय बैफोर माखासे न' लुनाय जे दोरोङारि न' लुनायनि मुवा बेसादफोरा सोलायबोनायखौ नुदोंसै नोंथां। दा बैफोर दोरोङारि मुवा बेसादनि जायगायावहाय जेरै उखुम ओलाबनो थाखाय थुरि बै थुरिनि जायगायावहाय थिं आरो न' खनसेनि थाखाय औवा एबा दंफां बिनि जायगायावहाय सिमेन्टनि पस अन्थाइ बाला लागायनाय बायदि बायदिखौ नुनो मोनदोंसै बेनि अनगायैबो जायफोरनाखि ओ जों उखुमखौ खाग्रा बा फेराय खाग्रा जे औवानि टिउबवेल बैनि जायगायावहाय गुना गाजोल बायदिफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनदोंसै नोंथां।
अ नंगौ ना नोंथां नंगौ नोंथां। थारैनो नोंथांनि बुंनाय बाथ्रायाबो बेसादारि सोलायबोनायाव गोबां गोहोम गोलैदों अब्लाबो बेफोर सोलायबोनायनि गेजेरजों जोंनि हारि आरो जोंनि समाजनि दोरोंफोरा जौगानायनि मोनसे खरागसो होननानै जोङो साननानै लानो हाय यो नङा होनबा नोंथां।
थारखौनो बुंदों नोंथाङा थारैनो जोंनि बे आथिखालनि बिगियानारि मुवानि साग्लोबनाय आरो मुलुगनाङारि जानायनि जाउोनाव बैफोर जोंनि दोरोङारि माखासे न' लुनायनि आदब एबा खान्थिफ्रा सोलायबोदों होननानै बुंनांगोनना नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ मानोना सोलायनायनि गेजेरजोंसो बबेबा मोनसे मुवा बेसाद बबेबा मोनसे दोरोङा जौगानो खाबु मोनो नङा होनबा नोंथां
थारैनो नोंथां नोंथाङा थारखौनो बुंदों।
आरो गलि न'आथ' दासिमबो जोंना जोंनि ओनसोलाव गलि न'नि न'नि उखुमखौ थुरिजोंनो लाबनाय जायो नों थां बे दोरोङा ज जोंनिओनसोलाव दासिमबो जोबनानै थाङाखै।
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो ओ गलि न'खौथ' नुनो मोनला नोंथां नाथाय जोंनि ओनसो लावहाय जे सानजाहा बाख्रि गायसननाय बा बा
जाथ'सिगोन ना नोंथां
अ जागोन जासिगोन नोंथां